औ खोनादोंना नोंथाङा?
औ खोनादों दे
औ नोंथांखौ ओ आं फन हरनायनि जाहोनानो जाबाय नोंथांजों दसे सम माने जेनेबा जोंनि गामि ओनसोल एबा जोंनि जायगाफोराव गोबां रोखोमनि जेंनाफोर नुजानायखौ नु ओ नुयो आरै ना नोंथां जेंना बे दैज्लां बोथोर जाबा जेनेबा दैबानाफोर जानाय जेंना आरो खायफा जागाफोराव जेनेबा बै ओ आबाद मावनाय समावबो बायदि रोखोमनि जेंना बेदि नुनो मोनो नोंथांमोननि जायगायाव जेनेबा दैबाना जायोबाथाय दैबाना जानाय जायोबाथाय मा रोखोमनि जेंनाखौ नोंथाङा नुनो मोनदों एसे फोरमायनो हागोन ना?
औ नोंथां ओ जोंनि ओनसोलावथ' जोंनि बा दुब्लि फोथार खाथियाव ओ एसेबां दैमाफोर गैया नालाय बेनिखाय जोङो दैबानानि जेंनाखौ एसेबां मोगा मोगि जानायखौ नुवाखै आरो नोंथां ओ थेवबो ओ जोङो गोथौ हाफोराव एसे दै बारा जायोब्लानो बेवहाय जोङो ओ आबाद फोथाराव जोङो दैज्लां बोथोराव माइ गायनो हायैफोरखौ जोङो खायसेखौ नुदों आरो माइ गायोब्लाबो जोङो गायखांनायनि उनाव दैफोरा बुजा जायोब्ला माइ खौ जोङो गाज्रि जानायखौ नुदों आरो नोंथां ओ
औ नोंथां नोंथांमोननि जायगायाव होमबा जेनेबा बै ओ न'फोर लोमलायनाय दैबाना जाफेराखै न' नोंथां
औ नोंथां जोंनि ओनसोलाव बिब्दि जाफेरनायखौ नुवाखै आरो
औ नोंथां थारैनो जोंनिनो खाथि ओ जायगाफोराव बेदि न' लोमलायनाय जोंनियाव माने दैबाना जानायखौ नुनो मोनो बेवहाय माने जोंनिया दैबाना जाबाथाय गोबां जेंनाखौ जों नुनो मोनो जेब्ला दैबाना जाबाथ' जोङो बै थांलाय फैलाय लामाफोराबो जोंनिया बन्द थाना जायो लोगोसे जोंनो थानाय जायगाफोराबो जोंनिया गैया जायो बैफोरखौ जोङो नुनो मोना आर आरो जोंनि फरायसालि बेफोर सोलोंथाइ लानायनि थाखायबो जोबोद असु असुबिदा जायो। बिदि जेंनाफोरखौ जोंनि ओनसोलाव नुयो आरो नोंथांमोननि जायगायाव जायाखैबाबो नोंथाङा माब्ला फोर बहाबाफोर जेनेबा दैबाना जानायखौ नुदोंबा बेफोराव जेंनाफोरा मा रोखोमै सोमजियो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना?
औ नोंथां ओ बिब्दि दैबाना जायोब्लाथ' जोंहा गोबां जेंना जायो आरो न' फोराबो बा हा न्था मेलाफोराबो जोङो लोमोब्ला गोबां सोलोंथाइ लानायफोरावबो बा जोङो देहायारि जाब्रथाइफोर जायोब्ला जानाय खौबो बांसिन नुयो आरो जोङो गुबुन जायगायाव ओ थांनो गोनांब्लाबो जोंहा हान्था मेलाफोरा दैजों लोमनानै थायोब्ला जोङो एसे खस्थ' जायो बा जाब्रथाय जानायनि एसे ओ आसा थायो आरो। बेनिखायनो जोंङो ओ दैबाना जायोब्ला जैबाना जानायनि सिगांनो एसे साखा फारा जानाया मोजां आरो। आरो जोङो खायसे जायगायाव ओ दैबाना जायोब्ला जोङो ओ नाउ बायदिफोरखौबो बाहायनायखौ नुदों। आरो जोङो न'फोर लोमोब्लाथ' थानाय जायगानिबो गोबां जेंना जानायखौ नुदों आरो आरो जानाय आदार फोरावबो जोङो ओ माइ बायदिफोरा लोमोबाथ' गोबां जेंना जायो आरो।
औ नंगौ नोंथां।
औ। नोंथाङा एसे फोरमायबावनो हागोन नामा?
औ बिदिनो जेनेबा थ' बेफोर जाबाय जोंनिया बेसे न'फोराबो जोंनिया सिलिंखार जानो हमो मानो होनबा बेवहाय दै लोमबाय नालाय बे दैजोंनो ओ जेनेबा बुखारलांनोबो हमो आरो बेनि अनगायैबो आबाद फोथाराथ सिलिंखार जाखागोनानो आरो जोंनिया बैफोरो न'फोराव फिसिनाय जिब जुनार बैफोरबो आलाय सिलायनो माने दैफोराव बोहैनानै थांनायखौ नुनो मोनो आर। आर जोंओ दैबाना जाबाथाय जोंनिया न'आ लोमजोबाबाबो जोङो बै उखुम मुदा साफोराव जोंनिया गाखोना थानायखौ नुनो मोनो। आरो बैफोरनि जागायनो जोंनि जायगाफोराव नफोरखौ एसे गोजौ गोजौयै बानायनायखौबो नुनो मोनो आरो नोंथां। खोनादोंना नोंथाङा?
औ खोनादों दे।
औ नोंथां बिदिनो दैबाना जाबाथ जोंनिया जोबोद बिदिनो गाज्रियैनो माने गोहोम जायो आरो जेंनाफोरखौ जोङो नुनो मोनो आरो जानाय लोंनायाथ बिदिनो जोंनियाव गैया जाहैयो आरो जों थानो थाखाय बैफोर जेंनाफोरा गोबाङै गाननो ओ लोंनो थाखायबो दै गैया जाहैगोन मोजां दै। बिदिजों गोबां माने आरो बै सिलिं जि दैबाना जाबाय बेनि उनाव जेब्ला दै बानाया गैया जागोन अब्ला बै समावबो जोंनिया जेनेबा ओ जानो थाखाय जोंनि जि जमा खालामना दोनदोंमोन बैफोरबो ओ जि माइ दंमोन माइरं दंमोन बेफोरबो गैया जागोन नालाय बेनिखायनो जों गोबां माने जेंना असुबिदाफोरखौ जोङो नुनो मोनो आरो नोंथां। नोंथांमोननि जायगायाव गोबाङैनो बै बे जा जेनेबा बारहुं खा बारो नङा होमबा नोंथां बारहुंखा बारनाय बारदै सिख्ला बेफोर बारनायाव माबाफोर जेंनाफोर सोमजिदों नामा नोंथाङा नुफेरबाय नामा?
औ नोंथां ओ जोङो बिब्दि बारहुंखा बारनायखौ जोङो बांसिन दैज्लां बोथोर बा बैसागु समफोराव नुनायखौ ओ फैनायखौ नुयो आरो। जोङो बै समाव ओ जायफोरहा जोङो बांसिन न'नि हा बा बेफोरखौ जोङो बांसिन जाब्रथाय जानायखौ नुदों आरो जोङो बारहुंखा फैयोब्लाथ ओ बिफांफोरा बायसिननानैबो खायसेया न'फोरखौ बायनानै ओ सिलिंखार जानायखौबो नुदों आरो खायसेया बा बिफां बायाब्लाबो जोङो खायसेखौ न'नि थिंफोरा बा न'आ बायनायखौबो नुदों आरो नोंथां। बिदिनो जोङो ओ बारहुंखा फैयोब्ला गोबां ओ जेंना फैनायखौबो नुदों आरो नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
औ नोंथांमोननि ओनसोलावबो बिब्दि ओ जादोंना?
औ जायो नोंथां बिदिनो बै ओ बारहुंखा बारदै सिख्ला जायखौ बुङो जोङो बेथ' गोबाङैनो फायखायो नालाय फैबाथाय ओ बि दिनो बिफां लाइफांखौथ' बियो सिफायलाङो। आरो बिदिनो जोंनिया न' फोराबो बुखारलाङो आरो बै न'फोरा बुखारलांबाथाय जोङो थानो थाखाय औ उसुबिदा जायो। जोंनिया बे फैबाथाय अखाबो फैफायो नालाय। ओंखायनो एखायनो अ' उसुबिदा जायो आरो बै न'फोरा जोंनिया थिंफोरा बुखारलाङोब्ला बेफोरखौ जोङो बानायफिननो गोनांबा जोंनिया सम नांगौ जायो बैफोरनो जोंनिया गोबां जेंना खौ जों नुनो मोनो आरो बैफोर जेंना जाबाथाय जोङो न'फोराव रां रुफा गैयाबाथाय जोंनिया बेनिख्रु बेयाव जोंनिया माने बेखौ आरो बुंस'हायै जेंना होनना बुंनांसिगोन आरोना मानो होनबा जोङो गुबुननिफ्राय मदद मोननायाव एसे जोंनिया थान जायो नालाय। स' बेफोरो जोंनिया गोबां जेंना बेनि अनगायैबो आरो जोंनि जायगायाव गोबाङैनो माने बैफोर मैदेर मैदेर फैनायनिबो जोंनिया जेंना जायो। ओ बै मानसिदो आरो मैदेर बिसोरनि गेजेराव माने नाना नारा नाथा माने खायसे माने मा होनगोन बेखौ ओ बुजिलायैफोरखौ जोङो नुनो मोनो आर' नोंथांमोननि जायगायाव बिदि नुयोना?
औ नोंथां ओ जोंनि ओनसोलाव आङो मैदेर फैनायखौ नुवाखै आरो नोंथां इनिखायनो बिब्दि फैयोब्ला मादि जेंना जायो आङो एसेबां रोंगौथि गैया ओ नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
औ नोंथां थारैनो। जोंनियाथ' मैदेर जोंनि जायगायाव माने बिदिनो बे ओ बे हाग्रा ओनसोलनिफ्राय फैनानै माने ओरैनोथ' फैबाय थाया बिसोरो जेब्ला बै ओ माइफोरा जोंनिया माबागोन ओ थाइनो हमगोन अब्ला बै समाव बिसोरो माइ फिथाइफोरखौ जानो फैयो। आरो जानो फैबाथाय मानसिनि मानसिफोरा जेनेबा बेखौ होना हरनो नागिरो एबा होना हरो बेवहाय माने मानसि आरो बैसोरनि बे मैदेरफोरनि गेजेराव जोंनिया नांलायनाय रखम जायो माने बिसोरनि गेजेराव आरो बिदिनो बैफोरो बुजिलायियावनो जेनेबा मानसिफोराबो बेसोरखौ होना हरनो नागिरो आरो बेसोरबो आरो बेखौनो मानसिफोरखौ गिनाय जायो नालाय मानसियाबोथ' बिसोरखौ गिगोन। आरो बै फोरनि थाखायनो माने जोंनियाव मानसि आरो बिसोरनि गेजेराव बिदि दावराव जानानै माने बेदिनो मैदेरफोरा मानसिफोरनि न'फोरखौ जेनेबा सिफायो। आरो बायदि रोखोमनि माबाफोरखौ मा होनो ओ मै माबाफोर आबादफोर मावोबा आबादफोरखौ सिलिंखार खालामो बिदि माने गोबां मानसिफोरखौ सिथारनाय बायदि जेंनाफोरखौबो नुनो मोनो आरो नोंथां। नोंथाङा नोंथांनि जायगायाव जायाखैबाबो जेनेबा साखाथि फाखाथिफोराव बहाबाफोर जानायफोरखौ खोनादों नामा बिद दि जेनेबा मानसिफोरखौ जेनेबा बिदिनो मैदेरफोरा सिथारलांनाय एबा गाथारलांनाय।
औ नोंथां खोनादों आरो। ओ बिब्दि ओ साखाथियाव फैनायखौ खोनादों आरो जोङो नुवाखैब्लाबो। ओ बिब्दनो जोङो दैलां समाव फैनायखौ नुयो बा जेला माइ ओंखारो अब्ला समाव जोङो बांसिन फैनायखौ खोनादों आरो ओ औ। बिब्दियाव फैनानै बिसोरखौ जोङो ओ माइ आबादफोरखौबो जानानै ओ सिलिं खार खालामनाय बा बिसोरखौ बांद्राय होयोब्ला बिसोरो रागा जोंनानै न' बा मानसिफोरखौबो जोङो खहा खामनायखौबो खोनादों आरो नोंथां।
औ नंगौ नोंथां। बिदिनो जोङो गोबां जेंनाफोरखौ जोंनि ओनसोलाव नुनो मोनो आरो नोंथां न' बेनि अनगायै बो गोबां जेंना दङ बिदिब्ला जोंनियाथ' समबो जाबाय। ओ उनाव बेफोरनि सायाव सावरायसिगोन नोंथां।
औ नोंथां।
औ दे बिदिब्ला नोंथां गोजोननाय थाबाय नोंथां।
औ